हेल' नोंथां
औ
नोंथाङा खोनादोंना??
आखानो द
ओ दायो नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
औ दङ फ्रियावनो।
बिदिब्ला ओ फंनैसो खोथा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
ओ बा दा आयदाखौ लानोसै जोङो
औ
दामनाय देनाय आ
औ औ
नोंथाङा दाम दामनाय देनाय आगजुनि सायाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ हागोन नोंथां, दामनाय देनाय होन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ज दामनानै जोंङो रंजानो हायो आरो बेखौ जोङो माबोरै दामगोन होनोबा मोनसे स्किल थायो नङा होमबा बिनि फिलिंस मोनदेरनाय माने बिनि मोनदांथि थायो मिन मानो होनोबा बिनि मोनदांथिनि गेजेरजोंस जों मा रंजानो हायो नङा हबा
औ नंगौ नोंग
दामोन देयो बेफोरनि गेजेरजों रंजायो आरो बेफोरनि गेजेरजों मा दामनाय देनायखौ माबोरै दिहुनो होनोबा ओ बिदिनो औवाफोरनिफ्रायबो जों सिफुं दिह सुनायायो सिफुंनि गेजेरजों जोङो मा सुनानै बेखौहाय मा जोङो बायदि बायदि ओ मिउजिक एबा देंखो गोनां ओम देंखो गोनां ओ मेल'डि मोनसे बाहायनानै दिहुनन्नानै जोङो माबजों रंजानो हायो आरो सिफुं फुङावबो जों मा गोबां रोखोमनि स्केल थायो आर ना जेरै ओम गिटार आरिफ्राव जोङो सोलोङो ए बि सि ड ए बि जि सिम नङा होमबा आरो एनिफ्राय स्टार्ट जाफिनो ओ नैबे बेफोरबायदि स्किल थायो आरोना सातथा स्किल बेफोरबायदि ओ बिनि जेराव जोङो मा मोनसे मोनसे स्केल खालामनानै जेराव जोङो मा मोनसे मोनसे स्खिल फांसनफ बिदिनो ट्रेडिसनेल बिदिनो दामनाय देनायफ्राव जोंो बायनो हायो, नङा होमबा नोंथां? आरो दामनाय देनायनि गेजेर जोङो मा गोबां रंजानो हायो जोङो बैसागुआिफ्राव जेरै दामग्रा देग्लाय गोयाबा बोरै रंजागोन नङा होमबा नोंथां जेरै खाम जथा सिफुंखौ जोङो मा दंफां एबा औवाफोरनि गेजेरजों मा बेयावहाय ओ ओम जुनारफोरनि बिगुरखौ जोङो मा बाहायनानै बेयावहाय मा बानायनानै जोङो मा बेखौ दामनानै जोङो रंजानो हायो नङा होमबा नोंथां जेरै बैसागुआिफ्राव खाम जथा सिफुं आरिफोर नङाब्ला जोङो मा रंजानो हाया, नङा होमबा नोंथां? मानो होनबा बेफोरनि गेजेरजोंङो जोङो मा रंजानो हायो।
औ नोंगौ नथां।
बेयावहाय मा ओ दामनाय देनायजोंल' नङा बेयावहाय मा रोजाबनाय मुसुरनाय देंखो गोनां ओ मेथाइफोर खननानैहाय जोङो मा रंजानो हायो नङा होबा नोंथां। सोरबा खननायजों ए सोरबा खननायजों रंजायो सोरबा सासे खननाय होनानै सासे मोसायो बेफोर बायदि आरो ना। गोबां रोखोमनि। आलादा आलादायै ओ बेफोरबायदिनो जोङो मा रंजानो हायो। ओ दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसेयाव रंजाहैनो हायो जेरै बैसागुआवथ' मोनसे नखराव रंजाबाय थाया नङा होमबा नोंथां। न'खरफानि न'खर फायनो रंजानानै जोङो मा बिदिनो जाग्रा दार बैसागुखौ जोङो मा मागिबायनो हायो आरोना नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि गेजेरजों जोङो मा ओ गोबां रोखोमनि सोलोंनो हायो जेरै- जोङो मा ओ हो जेन'बा सासे मानसिया जुदि दामना देनो रोङोबा जोङो बिनियाव थांनानैहाय जोङो मा सोलोंहैनो हायो। नङा होमबा नोंथां आरो जाय-जाय बेक जाजोंनो फोरोंगोन बे बेखथिया मा ओ बिदिनो दान मोनसेनि मोनसेनि बिथिया मा ओ रां आरजिनो हायो आरोना। आरो बेफोरनि गेजेरजों मा ओ बे बेक्थिया गोबां राङा जिनायनि गेजेरजोंहाय ओ नांगौ रोखोमनि बेसादफोरखौ आरोबाव गोदान गोदान आगजुफोर जोङो बियो दिहुननानै ओ एबा बायनानै बिदिनो गोबां ओ बिदिनो सोलोंनानै गुबुनखौ फोरोंनायनि गेजेरजोंहाय मा ओ बियो जिउ खांहोनो हायो आरोना रां आरजि नायनि गेजेरजों। आरो बिदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगायावहाय दिन्थिफुंहैनायनि गेजेरजों जोङो मा गावनि ट्रेडिसनेल एबा गावनि कालसारखौ सिनायथि होनो हायो नङाहोनबा नोंथां। नोंथाङा माबा मोनसे सोंनायसै ओ दामनाय।। देनायनि गेजेरजों जोङो बर' हारिनि कालसारखौ एबा ट्रेडिस्नेलखौ गुबुन जायगायाव माबायदि दिन्थिहोगोन माबायदि सिनायथि जाहोगोन बेनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। दा दामनाय देनायखौ जोङो ओ गोबां जायगायावनो दिन्थिनानै माखासे ओ माव मोनसे हारिनि एबा गावबा गाव हारिनि ओ जेरै- बर' हारिनि गावनि सिनायथिखौ ओ सिनायथि होनो हागो-हायो आरो। मानो होनोबा ओम बे मोनसे हारिनि दामनाय देनाय हारि जेरै बर' हारिनि दामनाय दे दामग्रा देग्रा आगजुफोर सिफुं सेरजा खाम जथा ओ जेेजेंगा लाइग्रि। बेफोरबायदियो माखा माखासे दोरोङारि दामग्रा देग्राफोरखौ गुबुन जायगायाव ओ गुबुन-गुबुन जायगायाव ओ दामनानै देखायहैनो हायोब्ला ओ दि दिन्थि हैैनो हायोब्ला एबा दामनानै देखायहैनो हायोब्ला ओ बे हारियाबो मिथिजागोन ओ दि ओ बेहाबो मोनसे उम दामग्रा देग्रा गोख्रो ओ गोजौ थाखोनि हारि होननानै। आरो बेबादिनो बेफोरबायदि दामग्रा देग्राखौ जोङो ओ मोनसे हारिनि सिनायथिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव दामहैनो हायो आरो।
औ-औ।
आरो बेजों लोगोसेनो नोंथाङा ओ मा-माखासे बर' हारिनि दामग्रा देग्राफोरखौ माजों बानायनाय जायो बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं सिगाङावनो बुंखाबाय औवा रायदों बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा सिफुं आरिफोरखौ बानायनो हायो आरो जाबख्रिंफोरखौबो मा बेफोरनि गेजेरजों मा ओ बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ औवाजों आरो बेजों लोगोसे दंफां बिस सोमोन्दै जोङो मोननैजों ज' खालामनानै जोङो मा गेजेरावहाय जोङो मा जाबख्रिनि मोनसे मा लहा एबा थिंलाबफोरखौ जोङो सोनानै दामनो हायो आरोना। नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि गेजेरजों नों माव औवाखौ बुखावनानैहाय जोङो मा बिदिनो दाम्राफोरखौ बानायनो हायो आरोना आरो दंफांफोरनि गेजेरजों जोङो मा बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि ओ बिदिनो सेरजा आरिफोर बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो बे बेजों लोगोसे ओ ओ खामफोर बानायनो हायो। आरो बेजों लोगोसे दंफांफोरजों मा गिटार आरिबो बानायनो हायो आरोना। आरो बेफोरखौ जोङो मा ओ बर' फोरनि मोनसे ट्रेडिसन हिसाबै जोङो बायनो हायो आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाया बेखौ दिन्थिफुंनायनि बागै नोंथाङा हांखाबाय गावनि काल्चारखौ एबा गावनि हारिमुखौ दिन्थिनानै जोङो मा गावनि बर' जाथिखौ सिनायथि होनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो बेफोरनि गेजेरजों गुबुन गुबुन गुबुन ओ बेफोरबायदि खामानि मावनो मावहावनो हायो आरोना दामनाय देनायनि गेजेरजोंहाय दामनाय देनाय होनोबाथ' बर'फ्राल' दामा नङा होमबा नोंथां बयबो जाथियानो बयबो हारियानो बेखौ दामो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
गेजेरजों जोङो मा बिदिनो दानि समावथ' गोदोनि समावथ' बिदिनो खुगाजों दामनानै जोङो मा साउन्ड सिस्टेम एबा रेकर्डदिं गैयियावहाय जोङो मा बेखौहाय मा दामबाय थानो एबा दामफेबाय थानो होननानै हायामोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो मा ओ दानि समावहाय गिटार आरिफोर एबा ओ केसिय' बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि जोङो मा दाम्रा जुब्रा बानायनो हासो आरोना। ओ बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा ओ ओ गानाफोरखौ जोङो मा ओ ओ सल'फोरखौ जोङो मा ओ साउन्ड सिस्टेमनि गेजेरजों ओ मा बेखौहाय मा होनो बेखौहाय रेकर्डदिं खालामनानैहाय बेखौहाय मा दा उनावहायबो आरो फैबाय थानाय दिमफोरावबो जों खोनासंफिननो हानाय ओ दंसै आरोना। आरो बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङां माबाफोर खालामबावनो गोसो नामा?
औ नोंथां ओ दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ जोङो बानायनानै ओ हाथाइ बाजाराव फाननो हायो मानोना बे दामग्रा देग्रा आगजुनिफ्राय ओ गोबां मिलौदो देंखो देंखो रिङो नालाय बेखौ गोबां मानसि सियानो बायो आरो बायनानै दामो बेनिखायनो बे दामग्रा आगजुफोरखौ बानायनानै जोङो हाथाइ बाजाराव फाननानै रां खामायनोबो हायो आरो बे मोनसे फालांगिनि मोनसे फुंखाबो होनजायो मानो होनबा बे आइजें आइलाखौनो फाननानै ओ सासे सुबुङा एबा सोरबा सुबुङा ओ रां आरजिनानै गावनि न'खरखौबो सालायनो हायो। आरो बेबायदिनो बे आइजें आइलाफोरखौ ओ बोरै बोरै बानायो जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरै सिफुं सिफुंखौ औवा औवाजों बानायनाय जायो ओ थरखा थरखा बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे सेरजा बे सेरजाखौबो ओ सिजौ बिफांनिफ्राय खान्थाल बिफांनिफ्राय बा गाम्बारि बिफां बेफोर बायदि बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो। आरो लोगोसे बेयावनो ओ दिरुं आरि होफानानै बे सेरजाखौ बानायनाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसेनो ओ जेेजेंगा दङ लाइग्रि दङ जायखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ औ
बेखायनो ओ बेफोरबायदि मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांजोंनो बेखौ गोरलैयैनो बानायनानै ओ दामनो हायो एबा बाजार हाथाय बाजारफोराव बेखौ फाननो हायो बेजों लोगोसे बेनो रां खामायनो बेबायदिनो गोरलै जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे बेफोर दामग्रा देग्रा आगजुनि थाख खायायनो ओ गो-गोदै देंखो रिंहोनो हानानै मानसिफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हादों ओ ओरैनो थानाय समफ्राव रंजानाय समफ्राव बे बेफोर दामग्रा देग्रा आगजुआनो ओ मानसि हारिखौ ओ मोनसे गोजोन सिनाय थि होदों आरो गोजोन ओ थासारि लाबोनो हादों आरो। मानोना बेफोरनो गोदै देंखो सोमजिहो होनो हायो दामग्रा देग्रा गैयाब्ला बेबायदि गोदै देंखो सोमजिनाय नङामोन आरो ओ जिउआ ओ मुहिथावना जानाय नोङामोन। दामग्रा देग्रा आगजु थानायनि थाखायसो ओ बेफोरबायदि गोदै देंखो सोमजिहोनानै जौआबो मुहिथावना जादों। आरो बेबायदिनो बेफोरबायदि दामग्रा देग्रा आगजुनि गेजेरजों ओ गोबां मान सियानो रंजानाय लानो हादों रां आरजिनो हादों बेजों लोगोसे गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हादों गोबां गिदिर गिदिर ओ प्रग्राम गानो हादों फानसनफोराव ओ गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफ फुंनो हादों। बेबायदिनो ओ मोनस से मोजां थासारि लाबोनो हादों जेरावनाखि फोरोंथाइ होनो हादों बेबायदि दाग्रा देग्रा आगजुनि थाखायनो ओ फोरोंथाइ होनो हादों जाय मोनसे बियो ओ सोलोंथाइनिबो मोनसे बाहागो दामग्रा देग्रा आगजुनि थाखायनो जानो हादों। होमबा दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
दे बिदिब्ला ओ दिनैनि सावरायनाय